अ मामाय मा खामदों ब्रा?
लौ नोंथां
अ हेलौ
नै आं नै दासो दुगै खांदों नोंथां।
दासो दुगै खांदों ने औ खोनादों खोनादों।
औ औ।
मा मावामोन दासो दुगगै खां-खांनोलाय माथो मावामोन।
माबा बल जोदोंमोन आं।
ए बल जोदोंमोन ने।
बल जोनानै ओमफायो बिदिनो देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय
औ मोजां जोनांगौ। बेलासि बेलासिनो
औ औ।
दा बलनि सिजेन जालायबायना बल जोनायनि। नोय मामाय आं मा खालामदों दासो आंबो ओरै ओरै बेरायहैला बायदोंमोन आंबो ओरै थुख्रासारथिं न'आवनो दासो सौफै खादों नै। दुगैबाय माबाय आंबो नै दा लामा लामा थाबायलाबायदों।
औ आं नै आंबो दासो दुगैखांनानै माने। थाव फुनलाबायनोसै आरोखि मोदोमाव। ओमफ्राय खबर सबर माब्रै।
खबर सबर बिदिनो मामाय मोजांबो नंजोबा गाज्रिबो नंजोबा गेजेरावनो दं।
मोजाङै दंना आंबो। इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं।
मोजाङैनो दं ने?
औ
दे मोजाङैनो थानांगौ बयबो। ओमफ्राय जेरावबो बेरायहैला बायाखै?
बेरायनायाथ' थांनाय जाथ'वाखै मामाय दाख्लैहाय थांदोंमोन सरलपारायाव। सरलपारा होननाय मोन से जायगायाव
औ औ
बेयावहाय एसे बिदिनो जयैनो जोंङो
रंजाहैबाय ने?
गामिनि ओमफ्राय बिदिनो एसे एनै रंजाहैबाय आरोखि बिना माने लावखार ओंखाम जाहैबाय आरोखि ना।
जाहैबायने एसे?
लोगोसे बे बे सरलपारानिनो दै बोहैबोनाय दै बोहैनायाव एसे दुगैबोबाय। ज' ज'यैनो रंजा बाजायै औ। लोगोसे आरो बिफां लाइफां हाजो हाला भुटाननि समायना रमायना बेखौ नायबोनानै गोसोआ गोजोननाय मोनदों आरोखि ना ओमफ्राय नोंथाङालाय जेरावबो बेरायहैनो सानाखै
गैया आंहा नै दासान्दि खामानि मावबायबायनानै बेरायनो मोनाखै।
औ
आंबो थांनो सानदोंमोन बे सरलपारायाव लोगोफोरबो दाख्लै लेंदोंमोन मालाय लोगोफोर थांबाय आंहा सोलाबासै ना ओइदिनखालि।
औ औ
गैया थांनाय जायासै। मालाबा र' गामिनि सेंग्राफोर थां फाला बायसां
औ मालाबा आंबो खनसे थांबावगोन र बिदिनो गोलोम बोथोरनि मोन ओ गोलोम बोथोरनि मोनसे मा होनो बेखौ गरम बन्द होनना
उम्म गरम बन्द होनबाय औ। ओ मालाबा ज थांसैना होमबा?
औ औ
बेरायथाव थावनो ओरैनो
ओं सम सम बेरायनांगौबो माने औ ओं। माने बेफोरबायदि समायना रमायना जायगाफोराव बेरायहैयोबा माने गोसोआबो एसे गोजोननाय मोनो आरो खिना खर'आव थानाय ओ बिदिनो टेनसनफ्राबो माबायो आरोख
उम फ्रेस जायो। थान्दा मोनो ख'रफ्रा उम बेरायनाय बोथोर ना दा मालाय बयबो बेरायो बोथोरना दा बेरायनायसो।
औ
उफाय गैया बयबो थाङो थांनोबो लुगैयो गोसोबो जायो। मालाय
औ थांनोथ' गोसो जायोलै मामाय माने रां रुफायानो
उम बे थाखा फैसानि एसे जेंना जाना होयोना बेनि थाखायनो बेरायनो गोसोआ एखोमा बेरायना हाया मालायफोर थांनायफोरखौनो बेरायनायखौ नायनानै थानांगौ जायो।
औ औ
जायफ्रा दंजायो मालाय बिसाय बेरायो।
औ जायहा गैया माने गैया।
उम।
गरसेबो गैया होननायसो।
खामानि मावनांगौ जायो ओंखायनो खोमा सोलाबा।
औ अ
ओमफ्राय मामाय माथो ओंख्रि जायामोन आङो नै दा खामानिसो मावलाबायदोंलै ओरैनो।
अ।
इसे गोजानाव माहैयो खामानि गोबाव ओरै थुक्राझारजों ओम लोगोफोरजों ज' ज' मावहैयो आरो।
उम।
ओरैनो थास्लाय स्लाय खामानिबो गैयाना दा। माइबो गायथ'वाखै माइयआो नै औ साख्रि बाख्रिबो गैया उफाय गैया दा। ओरैनो थाबाय थानोबो हायाना।
ओरैनो थाबाय थाबाबो अम
ओरैनो थाबाय थाबाबो थाखा फैसा बहाय मोनो। बेनि थाखायनो उफाय गैया मावनांगौ जायो। लोगोफोरजों मावनाय एसे इन्टारेस्टबो जायो बांद्राय
औ
खस्थ'बो मोना खेला दुला मावनाय हिसाबै
माने रंजा बाजायै जायो आरोखि ना
अम अम रंजा बाजायै मावनाय जायो।
अम माने बेफोरबायदि लोगोफोरजों ज' ज' खामानिफोरखौ मावलायबा मेंनायबो मोना एरनाय मोनो आरोखि खामानिफोरखौ आरो बिदिनो लोगोफोरजों ज' ज' ओंखाम जालायलायोबा इन्टारेस्ट
अम इन्टारेस्ट जायो बिरादनो जानाय लोंनाया बिराद खहाबो डाइलग होलायनानै।
जिउआव माबाफोर थांखि लादों नामा नोंथाङा बुंनाय
थांखियाथ' बिदिनोलै एसे फिसा-फिसौखौ साख्रि हास्थायबायदोंमोन माथो
औ
दा गैया माथो नै ओरैबो जाया ओरैबो जाया साख
नोंथांआथ' दा माबा बिए खौ कमप्लिट जाबायना नोंथाङा
औ आंथ' बिए कमप्लिट जायोमोन नै थांनायबो थांनाय बोसोरावनो नैरोजा नैजि जिब्रै मायथायाइाव जादोंमोन आं
औ औ
बिए कमप्लेट खालामनानै दा नै न'आवनो ओरैनो औ साख्रि बाख्रि मोननो थाङा।
माने जायहा रां रुफा दंङ जायहा रां रुफा होनो हायो बिसोरसो मोनो। थाखा फैसा मा नामखौसो
दा जोंहा ओरैनो थाबाय बेखारनो न'
दानि जुगाव साख्रि मोननो थाखाय बा लाख से लाख गाहाम बियो
जायफ्रा मालाय सा ख्रि आवलाफोर दंङ गोजौआव आखाइ दंङ बेफोरसो मोनो अम जायफ्रा मालाय गेदेर गोलावजों लेनदेन दं बिसोरसो मोनो ओम जोंफोरबायदिखौ लाय आ सोर साख्रि होबाय बायनो
जायहा ओम जायहा गैयाबाथाय गैया बिदिनो मावनानै जाबाय था।
गेदेर गोलाव जाथि बंस' गैयाबा जेबो गैया मामाय मा खालामबावनो
औ औ।
बिदिनो एसे खामानि माव मावै मावैनो जालांनांसिगोन औ मामाय। ओंख्रिया दानिया ना दहायनिया?
दानिया
दा दानियाथ' माबासोलै मामाय जिंखा ना बायदिसिनासो लाबोलाबायदोंमोन बिमाया।
अ।
नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो? सानाव मा ओंख्रि जायामोन दाथ' आंनो ए मामाय दासो ओ ओरै खामानिफ्राय फैनानै दा लामा लामानि एसे थाबाय थाबाय बार जागासिनो
ओम।
थान्दा नै एसे नै बाराबो खोलो खोलो बारदों।
बारबो जानांगौ मामाय सम सम। मोनाबिलिनि बेलासिनि फुंबिलिनि बार जायोबासो देहा सावस्रियासो गोग्गो जायो ओम।
थान्दा जायोना मेंनाय फ्रा सानयाव सानसे
औ औ आंबो दा सान्दै बल जोबाय थानानै देहाखौ एसे स्रां बोरैबा रेजें रेजें मोनदों आरोखि ना।
बिदिनो बल जोनायफ्राबो मोजां खारनायफ्रा देहानि एक्सारसाइसफ्रा मोजां जायो।
देहायारि सावस्रिफ्रा मोजां थायो बेफोरबायदि खेला दुलाखौबो गेलेनांगौ फुंबिलिनि बार जानांगौ मोनाबिलिनि बार जानांगौ बेरायहोलांनांगौ ओम औ औ।
उफाय गैया नों मोनसेजोंल' खारबा जाया फरायनायाव फरायनायजोंल' जाया खेलाखौबो लांफानांगौ उम खारनाय बारनाय बल जोनाय उम मोसानाय बायदिसिना हारिमु उम जेरावबो थांफा जोबनांगौ।
मावनाय दांनायावनो होन साख्रि-बाख्रि
मावनाय दांनायखौबो लांफानांगौ गासैबो बिथिंखौ लांफा ह जोबनांगौ
लांफानांगौ
ओमफ्राय ओरैनो कलेज फ्राव थाङाखैमोन औ एक्जाम दंमोन ने? कलेज
औ आंना दिनै आनजाद दंमोन औ
आनजाद जोबायना दिनै?
दिनै माने दिनैसो गिबि खेब
ए दिनैसो गिबि खेब ने
औ
मोजाङैथ' मोजां लिरनो हादों? उम। मोजाङै मोजांथ' होनो हाबाय ना मामाय
मोजाङालाय बिदिनोसै एसे बांद्राय मोजांबो जायाखै
पास जालांबाय थाबानो जाबाय माबायाव फरिखाफ्राव
मा होन्दों मामाइ
ए मामा बिदिनो मोजाङै मोजां पास जालांबाय थाबानो जाबाय होनदां
औ मामाय नाजानोसै
उम उनफ्राव माबाफोर चा चान्स मोनहैयो खोमा फरायनायनि बेलायावबो
औ औ इसोरा अनबालाय माबा मोनसे जाहैगोन आरोखि ना सोरा अनाबा ओमफाय माथोबाव बे मावनानै जालांनायानोसै
जागोन र' सानसे समाव नाजाबाय नाजानायानो देरसिन नाजाबाय थानांगौ
औ खोथायावलाय गिदिर गोलावफ्रा बुङो ना जानायखौ गारनो नाङा एक्स' बार फेलें जाबाबो सेजौ बार फेलें जाबाबो बवा सेजौ बार नाजाबाय थानांगौ होननानै बुङो आरोखि ना गिदिर गोलावफ्रा
नाजानाय गैयाबा जेबो गैया
औ
ओरैनो दा खालामदों औ
आं दा ओरैनो दंगासिनो मामाइ
ओरैनो दं ने दे होमबा दथनोसै नामा।
औ दोनथनोसै। दे आं दाहाय दाहायफोर हरनोसैलाय मामाय दे होमबा दायोफोर रायज्लायनोसैलाय औ दे। दे।